हेल'
हेल' औ मामाइ हेल' बुं
हेल'
औ हेल'
हेल'
औ हेल'
हेल' मामाइ
औ मामाइ बुंं
खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों बेराद मोजां खोनादों
हेल'
औ हेल'
हेल'
हेल'
हेल' मामाइ
औ मामाइ खोनायाखै?
हेल'
हेल'
हेल' मामाइ
औ मामाइ बुं हेल'
हेल'
हेल'
हेल'
हेल'
हेल'
हेल' खोनायाखै नामा? हेल'
हेल'
हेल'
माथो खोनायाबो
दाबो खोनायाखै
हेल' फंबाय
हेल'
हेल'
औ औ खोनायाखै
हेल'
हेलौ
जारला लै
खोनायाखै हेल' हेल'
हेल' मा खालामदों नोंथां?
हेल'
खोनायाखै नामा?
दाबो खोनायाखै
हेल' नोंथां खोनादों ना
नोंथांनि माथोखौसो खोनाया
माथो रायज्लाया नामा ना खोनाया
खोनायाखै हेलौ
हेल'
हेलौ हेल'
हेल'